हेल नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथाङा आंनि बुंनाय खौ खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथां आंङो दिनै फंनैसो आदनि बागै सावरायनोमोन नोंथाङा फ्रील्बा सावरायजागोन ना।
औ नोंथां सावराय जागोन दे।
ओ जों गिबियाव जानाय लोंनायनि बागै एबा संनाय खावनायनि बागैनो एसे रायलायनोसै। ओ नोंथांमोननि जा नोंथांमोननि जा एबा नोंसोरनि जा माबायदियै जेनेबा ओ नङाब्ला नखराव गायनायब्लाबो जा माबायदि मैगं थाइगं मोनोबा मा मा गोदोनि बायदि जेरै ओ आ आबै आबौआ माने हाग्रानिफ्रायनो मैगं थाइगं नायगिरोमोन बेफोर बायदिनो नोंथांमोननियाव दाबो दोङोना एबा मा मा दोङो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां ओ जेरै गोदो आबै आबौमोना ओ बिदि खाबथिंनानै जायोमोन बे हुदाया दासिमबो दङ आरो मैगंफोर बुङोब्ला जोङो जेरै जारि बिलाइ बेफोर देहानि थाखायबो मोजां आरो लोमजानाय समाव नोङो खुगाफोराव जारि बा माबाफोर गाराय जायोब्ला बेखौ संनानै जायोब्ला बा बेनि बिबारखौ जोङो सावफ्ले नानै होयोब्ला ओ बेरामफोरा हामनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो बेनि उनाव थास बिथरि, थास आइथिं, थास बिबार आरो मानि मुनि ओ मानि मुनिआ बो मुलिनि मुलिनि माबायावनो गोलैयो आरो मानामुनि खौबो जोङो बोरि मुलि बायदिसिना बानायनायाव बाहायो आरो सिफुं मैगं आरो थाराय आरो थुन थुनि लाइ लाफा बायदिसिना मैगंफोरखौ ओ दासिमबो ओ खाबथिंनानै जानायखौ नुनो मोनदों नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावलाय बेफोरबायसा हुदाया दंना गैला?
ओ आथिखालनिबायदि बुंडों। थाङोब्ला गोदोनिफ्राय एसे दा गोदो जेरै आबै आबौनि समाव जेरै मोननाय थाङोमोन बांसिनानो दा गोमालांनो हमबाय ओ थेवब्लाबो मोननैसो गोदो जेरै आबै आबौ आबौवा हाग्रा बंग्रानिफ्राय हायबायमोन बिदि दाबो नुनो मोनो ओ जेरै नोंथाङा बुंनाय रखम जारि बिलाइ मानिमुनि थुनथुनि गुथा खलम मैगं बेफोरखौ जोङो हाग्रानिफ्राय नागिरनानै जायो। बेफोरखौ गायलायनांगौ जाया बेफोरखौ हाग्रानिफ्रायनो मोनो। ओ बेफोरनि बेफोरखौ जोङो जेरै मानि मुनिखौ जाबोलाबो जोङो गावनि देहानि थाखाय एबा ओ जेरै जोंनियाव मालाबा गेसनि माबा जायो आरोना अब्ला जोङो बेखौ ओ फुङावनो सिखारनानै देग्लिनानै लोंबोला जोंना उदैया मोजाङै थायो आरो जारि बिलाइखौ होनोब्ला जोङो मालाबा लोमजाबायब्ला गगा मोन ब्ला अब्ला जोङो संनानै ओ जाबाबो जों मोजां मोनो आरोना बिदिनो जोंना हाग्रा बंग्रायावबो ओ मेडिकेलाव थाङाबा लासिनो हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो मालाबा फिसा फिसा बेरामफोरखौ जों फाहामनो हाय हायो गोदो जेरै दङमोन बिदि नङामोनब्लाबो ओ दाबो दासिमबो दङ दा हाग्रानि बुङोब्ला आरोबाव दंबयो बेफोरखौथ बांसिनानो दा दोङोआनो बुंजायो बेफोरखौबो जोङो ओ खारै मैगं मैद्रु मैगं दा आरो लोगोसे हाग्रायावनो ना गुरनो थाङोमोन होननानै सिगां आबै आबौनि दिनाव हाग्रानिायाव ओ ना गुरनानै लाबोनानै बिदिनो सङोमोन जायोमोन होननानै मिथिनाय मिथियो आरो जोङो अब्लाबो ओ दानि समाव बुंनो थाङोब्ला दासिमबो दङ थेवब्लाबो गोदो जेरै दंमोन बिदि गैया आरो थेवब्लाबो जोङो ना गुरनाय हुदाखौ एबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय बिदि मोजां मोजां मैगंखौ ओ जानांगौ एबा नागिरनांगौ बेखौ आं सानो आरो नोंथांमोननि जा ना गुरनाय हुदाया एबा हाग्रा बंग्रा गोदो जेरै आबै आब बा नागिरनानै जायोमोन बिदि हुदाया दाबो दङ ना?
औ नोंथां ओ ना गुरनाय हुदायाथ दासिमबो आइजोफोरखौ नुनो थाङो नाथाय ओ बयबो बयखौबो नुनो थाङा आरो मानो होनोब्ला बयबो आइजोआ नो खायफाया साख्रि मावो नालाय बेनिखायनो खम नुनो थाङो आरो आरो खायसे जा न सामलायग्रा आइजो बिसोरखौ जोङो ना गुरनो थांनाय नुनो मोनो जेरै दैमा ओ बिलो आरो दुब्लि फोथारफोराव ना हमनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो ओ जेखाइजों लोगोसे जोङो मोनसे फल होननाय दोङो। बेजोंबो जोङो ना हमनायखौ नुनो मोनदों अब्ला नों बिथांमोननि ओनसोलाव ओ दोरोङारि जेरै जोंनि जाग्रा ओ अनला खारैनि अनगायै मा मा आरो ओंख्रि जाबावनाय जायो?
मा मा मैगं जानाय थाङो होनोब्ला जोंनि जा दा सबखौथ बायनाबो मोनो अब्लाबो जोङो ओ सबायखौ जोङो फोनानै लाजायो ओ बांसिनानो फोयो बांसिनानो ओ हाथाइ बाजारनिफ्राय बायनानै जायो दा सबाइ मैगंखौ माजों जायो होनोब्ला गिबियावनो सबाइखौ द सोनहाबना दोननाय जायो सोनहाबना दोननायनि उनाव बिनि सबाब जा गोसोम थायोना बेखौ मोजाङै हुब्ले हब्ले जों सुनानै लानांगौ सुनानै लानाय उनाव सबाइखौ जोङो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुनजोंबो जेरै अमा एबा साम' बिदि एबा ओ दाउजों दाउ बेदरजों बिदिबो संजाना जाजायो दा साम'जों मारै जायो होनना बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो जों साम'खौ खन्ना लाबोनानै सानसे सोमहाबना दोननांगौ मानोना सामआव जोबोद मैला थायो बेफोरखौ खारनायनि थाखाय सानसे सोमहाबना दोननानै बिनि अखानायै जोङो साम'खौ गोजोनै गोजोनजासे साबथानो सुना लानांगौ। सुनिल लाहोनायनि उनाव बिनि दाखोन आरो ओ उनजायनि जा जंफा थायो बेखौबो दानसनानै ला लानांगौ बेखौ लानायनि उनाव आरो थिखसे सुफिननांगौ। मानोना मैलाया माने मैया थबखारा बिनि उनाव सुखांनां लानायनि उनाव जोङो एवनो सावनानै लानांगौ एवनानै लानानै बोखांनायनि उनाव जोङो सबाय ओंख्रिखौ ओ आरायाव दैजों लाबजों होनानै गोदौनो होनांगौ। गौ गिबियावनो जों हाबानायखौ होग्रो नाङा जों गोदौनाय समावनो ओ मालाबा ओ हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबनाय सबाइफोरा मालाबा मुलि सुलि बाहायोबाथ बेफोरनि थाखायनो जा गोदौनाय समाव फेनाव आरो बिखौ गिबियावनो गाहाम लाग्रोना नांगौ बेखौ गारना लानायनि उनाव जोङो खारै संख्रि होनानै दसे सम सबाया रुइनायाव लासै जोङो मोजाङै गोदौनो होनांगौ गोदौनायनि उन खारै संख्रि नाङोब्ला जोङो साम'खौ होनांगौ साम'खौ होनायनि उन जेब्ला ओ गोदौवो संख्रिखौ जोङो जानाय नायनानै बिनि उनाव जोंनि जा खासिखारि होनो गुबुन जायगायाव मा होनो आंथ मिथिला थेवब्लाबो जोंनि जा खासिथारि होनो बेखौ सबाइ होब्ला जोबोद मोदोमो आरो बेखौ होबा होजायो। ता होआबाबो मोजां आरो लोगोसे नोंथाङा जोङा माय मस्ला जेरै ओ फालौ हाइजें सामब्राम बिदिबो देरनानै होजायो बा होआबाबो जेबो अरजाया ओ बिदिनो जोंनि जा बिदि ओंख्रिखौ संनानै जायो लोगोसेनो ओ मे जाय जेरै लाइ लाफा मैथ्रु रुबा एबा लाय लाफा खारै बिदि जा हाग्रानि नायानो जा बा ओ हाखराव मोननाय नायानो जा एबा दा नोंथाङा जुदि जोङो मालाबा गुरनो थाङोब्ला ओ ओ गुरना माने लाबनायानो जा जि नादों बाबो जोङो बिदि मालाबा खारै जायो लाइ लाफा खारै खौ एबा मैद्रु खौ माबाय दि जायो नोंथांआ फोरमायना हागोन नामा?
नोंथां जोंनि जा लाइ लाफाखौ जेरै नोंथांमोननि जा ओ जानाय जानाय जायो बिब्दिनो जोंनि जाबबो आङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ओ लाइखौ जोङो द औ नोंथां खोनादों। औ नोंथां ओ मा होनो लाइ मैगंखौ जोंनि जा आरो जायहा दुब्लि फोथार दङ बा ननि बारियाव हा हु दङ बिसोरहा गावबागाव बा ओ बाजारनिफ्राय। ओ बेगर बायना लाबोयो नङाब्ला ओ सि गां बोसोराव गायनाय। जा बिफांनि बेगर थालांनाय बेखौबो दोनथुमनानै ओ फोनानै लानायखौ नुयो आरो बेनि उनाव ओ ला
उ
लाइ मैगङा देरोब्ला ओ बेखौ जोङो अनला ओंख्रिजों अनला फाख्रि होननानैबो बुङो बेखौ बेजोंबो जायो। आरो अमा बेदर। दाउ बायदिसिना बेजोंबो जायो। आरो जोङो ओ बायदिसिना मैगं खाबथिंनानै लाइ लाफा आरो थुनथुनि बायदिसिना मैगंखौ खाबथिंनानै जोङो खारै ओंख्रि होननाय बुङो बेखौ ओ खारै होनानै आरो ना जों जोङो बेखौ जानायखौबो नुनो मोनदों नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
बि
खोनादोंना आंनि
औ नोंथां नोंथांनिसिबाय। गोजोननाय थाबाय।
औ उम।